औ खादों ना नोंथाङा
खोनादोंं नोंथां खुलुमनाय जाबाय नोंथां नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांसिम
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
दा अब्ला आं नोंथांखौ फन खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय आं मोनसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों ओ आयदानि आयदायानो जाहैबाय जोंहा जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ अब्ला जों जागायनोसै नोंथां
औ
दा जोंनि सोरगिदिं जोंनि सोरगिदिंथ' गोबां बिफां लाइफां नुनो मोनो नङा होमब थां मिथिंगायाव थानाय बेबायदिनो जों बिफां लाइफां बिफां लाइफांनि सायावनो सोनारनानै थायो नङा होमबा बिफां लाइफां जिहुथु जोंनो अक्सिजेन जोङो अक्सिजेनखौ लानानै जों कार्बन डाइअक्साइ बाहेर खालामो जोंनिफ्राय दु जि बिफां लाइफां मा जोंनिफ्राय कार्नडाइ अक्साइड लानानै अक्सिजेन जोंनो हगारो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंनि सोरगिदिं थानाय सोरगिदिङाव जोङो गोबां बिफां लाइफां नुयो जेरै दा जेनेबा जोंनि न'खर खाथियावनो थानाय जेनेबा गय दंफां नालेंखर दंफां बिदिनो फुल दंफांफोर बेबायदिनो खान्थाल थाइजौ बेबायदिनो बायदि बायदि बायदि बायदि गोदिर गोदिर बिफां बा फिसा फिसा बिफां बेबायदि नुनो मोनो बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो जोंनि आं नोंथांनियाव सोंनो सोंनो सानो गिबियावनो बेबायदि नों सोरगिदिं नोंसोरनि खाथि खाथि खालाफोराव थानाय मा मा बिफां नुनो मोननाय जायो नोंथाङा फोरमायनाय जागोन नामा
जोंहा बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि गय बिफां जोंना खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां गाम्बारि आरो सिगुन आरो बिदिनो लबर बिफां आरो बिदिनो तिथासाब बेफोरबादि गोबां बिफांफोर दङ नाथाय मुंफोरखौ बारा मिथिला नोंथां आङो बिदिनो गोबां बिफांफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोना जोंहा दा औ बे बिफांफोर गैयाब्ला जोंहा अक्सिजेना खम जायो आरो ना जोंनो बिफांखौ नांथारगौ सोरगिदिं जोंहा बिफां फांसे दानफायोबा जोङो बिफां फांबा गायनांगौ होननानै जोङो मिथियो आरोना अब्लासो जोंना मिथिंगायाबो समायना जाना थायो अक्सिजेनफोरखौबो जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां बिदिनो जों दा लबर बिफांनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो लबर बिफांनिफ्राय जोङो लबरखौ हानानै जोङो आथा दिहुननाय जायो आरोना बे आथाजों बे आथाजों जोङो दिहुननानै बे थाखौ जोङो दिहुननानै लबर जेनेबा बानायनाय जायो आरो बिदिनो बेयावबो गोबां जोंहा मुलाम फा मोननाय जायो आरोना नोंथां बिफांफोरनिफ्रायबो गोबां काटफोर मोननाय जायो जेरैहाय जोङो बिफांनि निफ्रायनो जोङो न' लुनो हायो जेरै जोंनो न' लुनो थाखाय जोंनो कात नांगौना नोंथां थिं दोनोबो बिदिनो औ बेयाव आरो खोरखिफोर होनो दर्जा होनो जोंहा कातनि गोनांथि जायो बेफोराव जोंनो कातखौ नांगौ जायो आरोना बिदिनो बिदिनो आरो जोंहाथ' सेर फालें गोबां सुबुङाना आथिखालाव सेर पालें बायनानै बा दाननानै फाननाय जायो बेफोरावबो जोंखौ बिफाङा गोबां मुलाम्फा होयो आरोना नोंथां
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो बिफां लाइफांफोरनि गोबां बागानफोर दं नामा नोंथां
औ जोंनि जि गोबां बागान दङ बागान फोर होनना बुङोब्ला जों जेरै जों गोबां नुनो मोनो गाम्बारि बागान बिदिनो सिगुन बिदिनो जोङो बिदि लबार लबार दंफांनि बागान लबार दंफाङाथ' जोंनियाव गोबाङै खाथि खालानि हाफोरखौ खहा खालामो थेवब्लाबो जोंनो नांगौ नङा होमबा बिफां लाइफांखौ बिफांफ्राय जों आं मिथिनायाव आरो ना लबर दफांनिफ्राय जों लबरल'सो मोननो हायो नाथाय गुबुन दंफांफोरनिफ्राय जों गुबुन गुबुन गुबुन बेबायदिनो बिदिनो काटफोर मोननो हायो खिनथु लबर दंफांनिफ्राय जों लबर मोननो हायो ओमफ्राय अक्सिजेन मोननो हायो खिन्थु लबर दंफाङाव लबर दिहुननायनि अनगायै आरो बेलेग कातफोराव बिदि बाहायजाया होनना मिथिगौ आरो आङो बिदिनो औ बिदिनो प्लाइबडफोर बाहायनायाव प्लाइबडफोर दिहुननायाव बाहायनो हायो थेवब्लाबो आं सानो जोंनि खाथि खालाफोराव बिदि लबर दंफांफोरा लबर दंफांफोरनिफोरखौ गायनायनिस्राय बेलेग गुबुन बिफांफोरखौ गायनायफोरखौ आं मोजांसिन मोनो आरो बेबायदिनो जोंनियाव स बेबायदिनो जोंनिया आरो बिदिनो बिदिनो गय गय बिफांनि बागानफोरखौ नुनो मोनो गय बिफाङाबो जोंनियाव ओ न'खरावनो गोबां थायो न'खर न'खर मानो होनबा जों गयखौ जायो नङा होमबा ओंखाम जाखांनायनि उनाव गय जायो बिदि बि जों गयफोरखौ सुपारि खालामनानैबो दोननो हायो जे द गय फिथाइ गैय समाव जों जानो थाखाय बा जोङो फाननो थाखाय बेबायदिनो जों गयखौ जों फाननोबो हायो जोंहा सम लाना गोबां मुलाम्फाबो मोनो फालांगि खालामग्राफोराबो बिदिनो ओ गय गय फिथाइनि फालांगि खालामनानै जों गोबां मुलाम्फा लानो हायो बिदि आरो बिदिनो नोंथांमोननिखि आरो बेबायदिनो मा मा दंफांफोर नुनो मोननाय जायो आरोबाव
दावार बिफांफोरनि मुंखौ आङो मिथिया आरो बिदिनो जों थाइजौ खान्थालि बिफां होननानै बुङोब्ला जोङो ओ थाइजौनिफ्रायबो जोङो गोबां फिथाइबो मोननाय जायो आरो बे फिथाइखौ जोङो आसारबो बानायना दोनजायो आरो ना आरो जोङो खान्थाल औ बे खान्थालखौबो जोङो फिथाइफोरबो मोनजायो बिदिनो बे खान्थाल गोरलै जेनेबा खान्थाल बो जोङो फाजा एवनानै जाजायो आरोना बिदिनो औ बिनि बेगर फोरखौबो जोङो ओंख्रि संनानै बा बाथोन देनानै जोङो जाजायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार आरोना बिदिनो आरो जोङो औवा जेनेबा औवायाथ' बिफाङाव गोलैया नाथाय औवाफोरखौबो जोंनो गोनांथार आरो ना बे जेनेबा जोंहा न' बानायनाय न' लुनायफोरावबो जोंहा बेराफोर हेबनो गोनां जायोना आरो खुन्थाफोरबो गायनो गोनां जायो बेफोराव जोंनो गोबां हेफाजाब होयो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ आरो जोंहा ओ जेनेबा बिफां लाइफांफोराबो बिदिनो ओ गोबां हेफाजाब होयो बिदिनो न' लुनायफोरावबो दानि बावैसो होनलांनाय बायसानो
औ
बिफांरखौ मा मा जेनेबा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ गोदो औ आं फोरमायना होनोसै नोंथां गोदोनि समावथ' जोंहा बिदिनो न' लु नो थाखाय बि बाला सिमेन्ट पाका बिदि नुनाय जा नङा होमबा नोंथां बिदिनो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बिफां लाइफांनिफ्रायनो खा बानायनानै बिखौ दंफां बिफांखौ जों दानफायनानै बिदिनो बिदि नांगौ नांगौ बायदि जोङो दानानै बेखौ न' न' बानायनायाव जों बाहायनाय जायोमोन औ जों बिदिनो जोङो दलंफोर बानायनायफोरावबो बिदिनो बाहायनाय नुनो मोनोमोन गोबां बिदिनो गारिफोर जेनेबा मोसौ गारि मैसो गारि बेफोर बावबो बाहायनाय नुनो मोनोमोन जोङो नाथाय दानि बे समाव गोबां गोबां बिबाङावनो खम नुनो मोनो बिफां लाइफां बाहायनायखौ बिदिनो आरो जोङो बिदिनो जोङो आरो बिदिनो न'खर न'फोराव जोङो न'आव बिदि नि गोदो समाव आरो ना बिदिनो दंफां दंफांनि कार्टफोरजोंनो जोङो बिल्डिंबो लुनाय नुनो मोनो मोनोमोन आरो जेनेबा न'खौ थाला थाला लुनाय बेबायदि नुनो मोनोमोन जोङो गोबाङैनो बेनिफ्राय जों बिदिनो सिखाफोर जेनेबा न'आव न'आव थायोना जोंनिया सिखाफोर मैगं हानाय माने बेफोरनिबो दान्था दान्था बानायनो थाखाय जोङो बिदिनो दंफां दंफांफोरखौ बाहाय बाहायनाय जायोमोन
औ औ नंगौ आरो जोंहा बिदिनो औ
दे बुं नोंथां
आरो जोंहा बिदिनो सेयार जोंनि दा जग्रा सेयार बेफोरखौबो बानायनाय जायो दाइनिं आरो सेयार फालें बेफोरबायदि बायदि बायदि बायदि बानायनाय जायो आरोना जोंहा दंफां बिफांनिफ्रायनो गोबां माल बुस्थुफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ न'खराव जिहेतु जों सानफ्रोमबोनि नांबाय थानाय बेफोरखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो बानायनानै लाजोबनो हायो आरो जि बेखिनि जोंनो नांगौ जायो बिदिनो जोङो थोरसि थोरसि गिलासफोरखौबो बेबायदिनो दंफांजों बानायनानैनो बाहायनो हायो जों सानफ्रोमबोनि जिउआव नङा होमबा नोंथां
जोंहा बिदिनो देग्रा थफथि बेफोरखौबो जोङो खौबो बानाय जायो आरोना गोबां जेन'बा जोंहा गोबां बुस्थुफोर दं जेरै बिफांफोरनिफ्रायनो जोङो मोननाय जायो आरो जोंहा जेनेबा बिफाङाबो जोंनि थाखाय गोनांथिना जोंनि बिफांखौबो ओरै दानफायबाय थानो हा जेनेबा दानफायबाय थानो नाङा आरो ना जोंहा बिफां फांसे दानफायोबा गोबां बिफांफोर गायनांगौ जायो आरो अब्लासो जोंनि जेनेबा अक्सिजेन मोननायाबो जोंखौ मानसिफोरखौ हेफाजाब होयो आरो
औ औ
आरो जोंहा दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदियै गय बिफांनिफ्राय जोङो गय फिथाइ मोननाय जायो होनदों बे गय फिथाइनिफ्रायनो जोङो सुपारि बानायनाय जायो आरो बे सुपारि बानायनानैनो बिदिनो गोबां मानसिफोरानो आथिखालावथ' जाखायोना सिंगल बिमल बेफोरबायदि बायदि बायदि बानायनाय जायो आरो ना नोंथां
जोंहा आरो बेजों लोगोसे जोंहा मिथापान बेफोरदि फुजाफोराव थांबा मिथापान बेफोरबायदि गयनिफ्रायनो बानायनाय जायो
औ औ नोंथां अब्ला आङो आं मोनथिनायाव आरो गयनि ओमफ्राय मोनसे गुबै गोदोनि समनिफ्रायनो बाहायबाय थानाय बा बानायबाय थानाय गुबै मोनसे गय फिथाइनिफ्राय बानायनाय बे जोंनिया गय फिथाय फिथाइनिफ्राय जों गाब मोनसे गाब मोनो गाब मोनो बेखौ गाबखौ जों गयनिफ्राय गय फिथाइनिफ्रायनो बानायनाय जायो बा बहननाय जायो जोंङो बिदिनो जोंनि गानग्रा जोमग्रा फोराव आगर होनो थाखाय बा गाब होनोनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो आरो गोदो जोंनि फ्रायनो दासिमबो सोलिनानै फैबाय थानाय नुयो मोनसे गुबै बिफां लाइफांनि फिथाइनिफ्राय मोननो हानाय गाब मोननो हायो आरो अब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नामा नोंथांनि सम उनफ्राव लोगो मोनलायसिगोन नामा आङो नोंथां नोंथांसिम गोजोननाय जासि हरबाय नोंथां
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां